हेलौ औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय दा आङो नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों। मोनसे गोनांथार खोथानि सायाव सावरायनोसो ओ फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ नोंथां।
दा आथिखालावहाय जोंनि समाजावहाय माखासे गोबां मा जेंनाखौ जों नुबोगासि आरोना आरो बे जेंनाफ्रा माने बारानिफ्राय बाराखौ जोङो नुबोगासिनो दा आङो नोंथांजोंहाय बे समाजारि जेंनानि सोमोन्दै आरो बेफोरखौ जों माबोरै खालामोबा जोङो होबथानो हायो। बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन।
औ हागोन नोंथां दाथ' नोंथां जोङो गुबैयै दानि सोलिबाय थानाय समाजारि जेंना होनना बुङोब्ला जोङो सानफ्रोमबो जों ससियेल मिडिया एबा स-समाजारि बिजोंफोराव जों नुनो मोनो। आरो जोङो रादाब बिलाइ खौरां बिलाइफोरनि गेजेरजों नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बे बेफोर समाजारि जेंनाफोरा जाबाय जोंनि समाजाव बाराबा जाफ्लेबाय थानाय मोनफा मोनफा गाहाय जेंना होननानै जों बुंनो हागोन आरो नोंथां जेरै जोङो नुनो मोनो गुबैयै समाजारि जेंना होनोब्ला जोङो न'खराव जानाय जाथाय एबा न'खरारि जाथाय एबा सानै बिसिफोरनि हौवा हिन्जावनि सायाव जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै
नोंगौ नोंथां
हिनजावफोराबो मा होनो नोंथां ओ गावनि न'खौ गारनानै गुबुनाव खारलांनाय बेबायदिनो गावजों गाव गोरोबलायिफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो मा जोंनि समाजाव गुबै जेंनाखौबो नुनो मोनो जोङो जोंनि समाजाव समाजारि जेंना होनबा जोङो खाना फोथायनाय बे खाना फोथायनायखौबो जोङो गुबैयै ओ मा होनो बे जेंनाखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां गुबैयै
औ नंगौ।
होनना बुङोब्ला जों जेरै ओ दायना रायनाय होननानै बुङो। एबा ओ गुबुनखौ ओ मा होनो फोथायो आरो बेफोरबायदिखौनो जोङो खाना फोथायनाय होनना बुङो खाना फोथायनाया जाहैबाय ओ सोरबा सासे सुबुङा लोमजादोंब्ला ओ बेखौ ओ मा होनो डक्टर डक्टरनियाव लाङा लाफानो थोंजोङै गिबियावनो अजाजोंसो नायग्रोनाय जायो आरो। जोंनि बर' समाजाव जोङो बेखौ फ्राय नुनाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि फोथायनाय दोङोदि सोरबा सासे ओ सुबुङा लोमजानानै गोबौ जाब्रबथायाव गोग्लैना थायोब्ला बेखौ माने सोरबा दायना रायदों एबा मुलि जाहोदो बिदि होननाय बा मुलि न'आव फबदों होननाय बिसोर फोथायनाय दोङो बैफोर जाहोननि थाखायनो नोंथां जोंनि समाजाव गोबां जेंनाफोरखौ जों नुनो मोनदों नाथाय मा बिथांमोना बैफोर बेमारि एबा जब्रा जानाय जाना थानायखौ बिथांमोना डक्टरनियाव लाङा लाफानो थोंजोङै अजाजों नायै नायै नायनानै बिथांमोना नाथाय मा होनो बेमारखौनो हमना मोना नाथाय बेमारखौनो मोनथियाब्ला अजाया बोरै फाहामनो हानो। अजायाथ' डक्टर नङा बेमारखौ सिनायनो हानो बिथांमोना नायखांदों सोरबा दायना हो मा मा मायबा बेफोरखौसो नायदों नाथाय बिथांनाव जादों बायदि बायदि बेराम जेरै उन्दैनि सिङाव जानाय बेराम उदै सायोब्ला मा होनो उदै सिङाव किदनि जानो हागौ एबा उदैयाव ओ मा होनो बे ओ नोंथां बेमार मोदोम बारायनाय बेमार टिउमार बेबो जानो हागौ बेफोरबायदि गोबां बेराम बेरामफोरा सनदेरनो हांगौ उदै सानायनि गेजेरजों बे उदै सानायनि गेजेरजों नाथाय अजाजों नायोब्ला बैफोर टिउमार एबा ओ मा होनो अन्थाइ जानाय उदैयाव
नाथाय हामा बेफोरो नोंथां बेफोरनि बैफोर बेबायदिखौ डक्टरनो थाङा लाफानो अजाजों नायनानै बिथांमोना गावनि जब्रा जानाय बेरामिखौ फोथैनासो लानो गोनां जायो। अब्लानो मा जायो जोंनाव खाना फोथायनाय आरो सोरखोबा बेबायदिनो सन्देह खामनानै बैफोरखौ गामिनि सुबुंफोरखौ लानानै थांनानै बुनानै बुथारनायखौबो जों नुनो मोननाय जादों आरो।
नंगौ नंगौ
जादों जोंनि गाहाय समाजारि जेंना बेबायदि ओ मा होनो ओ जेंनानि थाखायनो जोंनि बर' समाजाव दासिमबो दावगानो हायिखो जों नुनो मोनदों आरो। नोंथां ओ मा होनो जोंनि सुबुङा मानसिया बेमार जायोब्ला थोंजोङै डक्टरजों थांनांगौ आंनि बायदिब्ला आरो डक्टरो बेमारखौ हमना मोनगोन आरो नोंथां औ नोंथां बेबायदिनो जोंनि बर' समाजा नुनो मोनो आरो नोंथां मोनसे गुबै दानि गोदान मुगानि जेंना होनना बुङोब्ला जों बेखौबो मख'नांगोन थां मा होनो जोंनि समाजाव ओरैबायदि जाथाय दासान्दि सोलिबाय दङ बेफोर जाथायानो जाहैबाय मा होनो दानि समाव गोनोखो एबा इन्टारनेटनि जुग होननानै बुङो डिजिटेल मुगा होनना बुङो डिजिटेल मुगायाव दिनै सुबुंफोरा गावबा-गाव हाबनानै मा होनो नोंथां सोरनिबा हिनजावा एबा सोरनिबा बिसिया गुबुनजों खारनायखौ जोङो खोनानो मोनदों आरो नुनो मोनदों सानफ्रामबो ससियेल मिडिआव बेफोरबो जाबाय जोंनि समाजारि गुबै जेंना आरो नोंथां बेफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय गिबियाव लानांगोन जोङो गावबा गाव साखा फारा एबा सोलोंथाइ एबा मा होनो समाजारि जोङो लानानैसो जोङो फोसाबनो हागोन बेफोरखौ जोङो समाजारि जेंनायाव मोनसे गाहाय हिसाबै लानानै जोङो गासैबो न'खराव हिनजाव माहारिफोरा बुजिनांगोन अब्लासो बेफोर जेंनाया जोबनानै थाङो जेरै गावनि फिसा गोरलैखौनो गारनानै गुबुनजों खारखोमालांनाय माबालांनाय बेखौ जों सानफ्रोमबो बार बार जाफ्लायबाय थानायखौ मोनो बेफोर जाथावनाङामोन नोंथां बेफोर जाबाय समाजाव मोनसे गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरखौ जोङो होबथानो हानांगोन होबथानो हायाब्ला जोंनि समाजा माब्लाबाबो दावगानो हानाय नङा मोनसे जोंनि बर' समाजा मोनसे नाय मा होनो गेरेमसा हारि होननानै जोङो बुंनो थांनांगोन मानो होनोमब्ला दासो जोंनि बर' समाजा दावगाखोननो हमदों बेबायदि समाव बेबायदि खाना फोथायनाय बेबायदि जानायखौ जोङो नुबाय थायोब्ला जोंनि समाजा माब्लाबाबो दावगालांनो हानाय नङा बेनिखायनो आंनि समाजारि जेंनानि सोमोन्दै बुंनांगौआ बेखिनि जानोसै नोंथां दा नोंथाङाबा आंनो फोरमायनो हागोन नामा हा दानि गोदान मुगायाव जानाय आरोबाव माबाफोर जेंनाफोर आंनि थालांनायखौ नोंथां
औ नोंथां दा जोंहाथ' समाजारि जेंनानै होननानै बुङोब्ला जों आथिखालाव दा बांसिननिफ्राय बांसिन नुनो थांबाय आरो जोङो सिगांनि समावबो जोंहा माखासे समाजारि जेंना दंमोन नाथाय बेखौहाय जोङो मोनथिनो मोनामोन आरोना नाथाय आ
फिसा फिसा जाथायखौबो जोङो दा नुनानै माने बैफोर फिसा फिसा जाथायानो दा जोंहा बारानिफ्राय बारा माने देरलांनायखौ जों नुनो थाङो आरो ना आरो बैफोरनि गाहाय जाहोनानो जाबाय जों सुबुं माहारि आरो जों सुबुं माहारिनाव
जोंनियावहाय सोलोंथाइ लानायनि
माने खम जालांनाय आरो सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो जोंहा मा बैफोर जेंनाया बारानिफ्राय बारा जाबोबाय थानायखौ जों नुनो थाङो आरोना नोंथां जोङो गिबियावनो गोदोनिफ्रायनो जोंहा मोनसे समाजारि जेंना दङमोन जायखौ दहाय नोंथाङा बुंलांखाबाय
दाबो सम सम बबेबा जायगायावहाय सोलोंथाइ सोलोंथाइनि बिबाङा खम जायगायावहाय जों दाबो दासिमबो बैफोर जेंनाखौ जोङो नुनाय नुनो थाङो आरो ना आरो
दा बेजों लोगोसे जोङो ओ माखासे समाजारि जेंनानि गाहाय जाहोनफोर होननानै बुंनो थाङोब्ला लेखा रोंनायनि बिबाङा खम जाबोनाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ गावजों गाव गोरोबलायनो हायै बा गावजों गाव मेगन सालायनाय आरो बेजों दंबावो जोंहा गाहाय जाहोन होननानै बुङोब्ला
मोनसे गाहाय जे
दा बिनि गाहाय जाहोनानो जाबाय जोङो बिजाब फरायनो जेब्ला जोङो फरायसालियाव थिनहरो अब्ला जोङो ओ
बारानिफ्राय बारा जाबोनानै जोंहा बारानिफ्राय बारा गिदिरनिफ्राय गिदिर जाहोनाव गोग्लैफैयो आरोना नोंथां आरो बिनि उनाव
सासेया ओ बिदिनो जौगादोंब्ला गुबुन सासेया नायनो हायै बा मेगन सालायनाय बैफोर दासिमबो जोंनि गेजेराव दङ आरोना नोंथां बेफोरनि थाखायनो जोंनियाव मा दा समाजारि जें ओ बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे दङ जोंहा दानि जौगाफुनाय गथ'फोर
बा
ओ जोंनि इयुन जोलै
ओ बिसोनो मबाइल
जोङा मा गोदोनानै थायो आरो नोंथां जायनि थाखाय जोंनि गेजेराव समाजारि जेंनाफ्रा
इयुन जोलैफोरानो दा बेबायदि हालोदाव दङब्ला जोंहा ओ इयुनखौ सानहरोब्ला जोंहा
बैफोर समाजारि जेंनाया जोङो
मा ओ बारानिफ्राय बारा जाबोगोनखौ जों नुहुरो आरोना नोंथां दा बेफोरखौहायनो बेफोरखौ जोङो दानिफ्रायनो
ओ सामलायलाङाब्ला
हो दा जोंनि गेजेरावहाय ओ समाजारि जेंनाखौ ओ मा राननानै होग्रा होननानै बुङोब्ला जोंहा दा दानि ससियेल मिडिया बा समाजारि बिजोंखौनो जों होननानै बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला दानि दिनावहाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो ओ बा बैसो गोरलै बा बैसो जायै गथ'फ्रानो
रानलायनानै बैफोर जेंनाया गिदिरनिफ्राय गिदिर गिदिर महर लालाङो आरो नोंथां गोदोनि दिनावहाय बैफोरनि ओ गेजेरावहाय जोङो मानि रानलायनाय गैयैनि थाखाय जोङो समाजारि बिजों बा गैयिनि थाखाय जोंहा ओ फिसा बाथ्राया मानि फिसायावनो गोमानानै थाङोमोन नाथाय आथिखाल आालाव बेबायदि नंलिया फिसा माबा मोनसे जेंना जायोब्लाबो जोंहा दा
होननो थाङो दा नखौ जोंस जोङो जोङो
फोरनि गेजेराव जोङो सोलोंथाइखौ गाहायै मा होनो सोलोंथाइखौनो गाहाय होननानै बा गाहाय बिजों महरै जोङो
मबाइलनि सोलायहाय जोङो बिजाबफोरखौ गथायनानै होनाया जोबोद गोनां आरोा नोंथाङ औ बेफोरखौ जोङो दानिफ्रायनो मावलांनो हायाब्ला जोंहा इयुनाव माखासे खैफोदखौ नुहुरो आरोोना नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां आङो जोंनि समाजारि जेंनानि सायाव सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै। जोंहा समाबो जाबाय।